नोंथां औ
खोनयाखै नामा नोथां?
खोनादों।
ए ओमफ्राय खबरफोरालाय बोरैदि सोलिगासिनो दं दासानदिलाय?
खबरानो जोबोद गाज्रि जाना दं नोंथां आंना। जेरावबो सानथि मोनला आङो। बोथोराबो दैलथाय ओरै जिरायबाबो ओरै टेक्टर दावराव आरो ओयथिं जिरायबाबो दावला दाव गाबो जि दावराव
ओमफ्राय आरो माथिं डिस्टार्बबाव नोंथां?
हेलौ
औ नोंथां।
बिराद असानथि जिबनानो।
माथो बुंबावनो।
दाउफोरानो माबा मानसि जिरायनायावसो थाफैबाय थायो नालाय।
देलाय खोनाबाय दा नोंङो माबायदि
औ नोंथां औ खोनादों।
बे खाथियाव अमाबो दङ अमाखौबो खेबबाय थायो।
ओ बिदिसो जानानै दं ओम्बा नोंथां।
औ।
हा नोंथांनालाय अमायालाय माबेसे थोनो?
अमायाथ' आंना गासै माब्रैल'सो दङ।
बा देरहाग'बायलै नोंथां नोंहा माब्रै गाहाम अमा फिसिनो हादों।
औ। बेयाव फिसिनायाव बेयाव फिसिनायावबो जोबोद खस्थ' खालामनांगौ नोंथां।
औ औ देलाय अमाखौ नोंथाङा बोरै फिसियो माब्रै गाहाम एसे फोरमायना होदोलाय
बागै
औ औ नोंथां दे बुंनाय औ दे।
फार्स्टावनो आंङो माइरंखौ संङो आरोना नोंथां।
औ औ।
माइरंखौनो ओंखाम बानायनानै संसिगोन आरामसे। अमानि आदाराव ओमफ्राय थास'खौबो मालाबा मालाबा हानानै होयो।
औऔ
ओंखाम संनायाव संफायो आरो।
औ नोंथां।
औ बेनो ओमफ्राय गुन्दैजों लगायनानै हैदो।
उ।
आं बेयाव जेबो अमानि माबाफोर होआ जेबो। सोरबा जेनेबा बेनो आंना नेचारेल आरोना आदारा जेनेबा न'नि न'आवनो मोनखाजोबनाय गासिखौबो। बिजों
नोंथाङा होमबा अमानो दानाफोर होनाय जाया?
ओहो आं जेबो दानाफोर बायनानै लाबोफेराखै।
मोजाङानो नोंथां दाना होनायफोरखौ जाबा गाव गावनिबो खहा जायो देहाया।
औ। देहाफ्रा खस्थ' मोनो अमाफ्राबो गोथाव जाया जानायावहाय टेस्ट जाया।
बिदि दाना ओरैनो हैलाबायनानै रुलाबायोसो।
औ औ थिगखौनो बुंदों नोंथाङा।
ओमफ्राय नोंथाङालाय जिउ खुंनायावलाय मा माथो राहा दङ मा मा फिसियो दाउ अमाफोर फिसिगोन ना फिसियानो माबा दाउ फिसिगोन ना फिसिया बोरमाफोर मोसौ
अ आङो बोरमा बोरमा मोसौखौथ' फिसिनाय जायाखै नोंथां दिनैसिमाव खिन्थु अमाजों दाउजों खौ बुहुद फिसिनाय जायो आरोना।
औ औ
औ अमा फिसिनायाव मुलाम्फा दङ नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ
दा दाउआलाय बेसेबांथो दंनो नोंथांनावलाय?
सिगांफोरथ' एसे फानहरखांबाय खावसे ओमफ्राय दा खावसे दंबावो आरो।
उम उम
दा दस केजिसो जानायल' जागोनदां।
ए दाउआथ' बिराद बेमार जादों नोंथां नोंसिनिथिंसो माबायदिथाय?
नोंथां बे जायगायावनो जायो बेयावनो जाया बिदि आरो जोंनिया बेमारा दाउनि बेमार रा
औ औ औ
खन्द' खन्द' जायो खन्द' खन्द' जाया बेबायदि आरो
ओ ओं ओं हा नोंथांलाय दाउनोलाय मा माथो दाना होयो?
आं दाउनोबो जेबो दाना होआ खालि आङो होयो मालाबा ओंखाम होयो मालाबा माइरं होयो बेल' आरो।
औ नंगौ नमा नोंथां?
औ बेजोंनो देरो आंनि दाउआ।
उम उम मोजांआनो बिनाथ'।
बेराय बेराय जाखायो दाउफोरा
औ दाउआव बारा खस्थ' गैया गैनायालाय
खस्थ' गैया टाइम बा टाइम न'आव फैयो गावसोरो बेयाव आदार होनांगौ बेल' आरो। खामानिया दाउ फिसिनायनिया
औ
अमाखौ जुदि लायोब्लाथाय अमाखौथ' जों खानानैसो दोनो। आरो खायाबाबो बिदिनो माबा मोनसे खालामनानै गन्द्रा बायदि बानायनानैबो दोननो हायो हगारनानै सिङाव
उम
बिसोरनो हले जोङो बुहुद माबा खालामनांगौ जायो आरोना। आदारा टाइम बा टाइम हैथारनांगौ जायो। बिसोरो गावसोर नागिरनानै जानो थानाय जाया नालाय।
औ औ बिसोरखौबो खानानै एबा जोबनानै दोनाबा। गावसोर नागिरनानै जायो खोमा ना नोंथां?
औ जायो अमायाबो जायो खिन्थु बिसोरखौ दाउबायदि हगारनो हाया आरोना उदां खालामजाया बिसोरखौ
औ
जि अ बायदिसिना न' बां बायदिसिना मैगं थाइगं बागानफोरखौ बिसोरो खहा खालामनो नांदों नाथाय नोंथां बिनि थाखायनो बिसोरखौ उदां खालामजाया एसेबां माने
औ औ औ नोंथां औ
ओं
ओंखायनो, अमानोबो सोरबा-सोरबा नाखि गान होनाय नुयो माथो आं नोंथां?
औ गानहोयो इसोरखौबो,
नाखि गानहोनायनि खार'नाबा मा जाखो? जायखि जाया नुयोसो आं आरो
बिसोरो बांद्राय उर-उरखोयोना, उरुना बांद्राय, ओंखायसो नाखि गानहोयो बिदि होननाय खोनायो,
बिदिसो होमबा,
औ
अमायालाय जोंनि न' खाथियावबो दंङ नोंथां,
अ'
बिसोनाबो हा हा
अमा फिसियाखै नोंथांङा?
गैया आंनि अमा गैयालाय,
अ
दाउआलाय जानो आन्था दंङ नोंथां,
औ खस्थ' खालामनो हायोबा अमाखौबो फिसिनांगौ आरो नोंथां,
औ औ नोंथां औ
एसे एनै रां रुफाफोर आरजिनानै लानो हायो, संसार जानायाव बैफोरबो बुहुत हेफाजाब होयो आरो ना,
औ नंगौ खोथायालाय,
औ
संसार जानायाव मदद होलायबाय,
औ नोंथां औ आंलाय बोरमाखौसो सो फिसिदों फिसिनाया,
अ नंग' नामा नोंथां?
औ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथांङा बोरमानि बागै एसे सावरायनानै होदो?
अ नंग' नामा नोंथां?
औ
बोरमाखौथ' जोंङो फाराम बादि नंङा गिदिरालाय दंसाबो न'यथा द'सथासो दंनायालाय, आं माबा नोंथां बोरमाखौ बे न'नि, ग'य बागानावनो आगारना होनाय जायो, नोंथां
अ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां,
औ औ नोंथां ओमफायो अखा हाबा ह'ले आं आगार हरा आरो नोंथां, नै दा माइनि खेथि जाबायना,
गोजान गोजानाव थांङा नामा नोंथां?
लोगोहोआव थांङा नोंथां ओहो थांङा बे गय बागानावहाय बावनडारि दंखायोना।
अ
बे माइ फिथाइ ओंखारनाय समावहाय आगारा आगारनायालाय माबायावनो ग'न्द्रायावनो दोननानै बिदिनो खान्थाल बिलाइ, मिस्थां बिलाइ, बिसोर जाग्रा बिलाइखौ लाबोनानै खागदावनानै होयो आरो गोजौआव
अ नंगौ नामा? नोंथां।
औ औ नोंथां बारा बुरजाबो नङा नालाय।
अ।
ओरैनो खेथि गैयि समाव माबा बुंदोंमोन नोंथाङा?
अ मोजां होनदों आं नोंथां।
औ औ नोंथां। बे रावनाबो खेथि गैयि समावलाय ओरैनो खुला आगारना होयो नोंथां।
अ
ओमफ्राय खिथि मोननाय समावबो रागा जोंलायलायोना मालायनि खिथियाव हाबबा
औ बेनोथ' नोंथां
बेयावनो दावराव जालायनो नागिरो न' खाथिनि खाथि गावजों गाव नायलायनो हायै जायो खस्थ'नि मावनायखौ खस्थ' खालामबा बयबाबो रागा जोंनायनिथ' थागोन
ओ खहा खालामबाय नालाय रागा जोंखायो
औ औ औ नोंथां औ
आं बैथिंजाय नोंथां
औ औ नोंथां बुंलाय
सोरहानिबा अमा नुहुरदों दुब्लि बारिथिं सोरहानि थाय
जानो दोनथ'नोसै होनबा नोंथाङा अमाखौ नायग्रोसै ना मा जाखो
अ बिदिब्ला नोंथां दे समाबो जाबाय दोनथ'सै
औ औ दे नोंथां दे
दे